हेल' हेल' औ खोनादों ना?
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना?
औ औ खोनाफैदों नोंथांनिखौ।
हेल'
हेल'
हेल'
आंनिखौ खोनाहैदोंना नोंथां?
औ खोनादों माने एसे फिसा फिसा फैदों आरो सावन आ औ बुंलाय औ बुंलाय।
एबार जाबायना नों
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ औ।
दा होमबा जों मानि सायाव रायलायनो?
दा जों अब्ला आं आयदाखौ बुंसै होमबा नोंथां।
औ दे आयदाखौ बुंदो ओमफ्राय बेनि सायाव एसे बेखेवनानै होदों आरो।
औ औ अब्ला जों नोंथां जेनेबा सासे जेनाखि उन्दै गथ' बे फरायसालि हाबजेननाय बे फरायसालि हाबजेननाय गथ'खौ जेनेबा माबादि जोथोन लानांगौ जों बेनि सायाव एसे सावरायसै, नङा होमबा?
औ औ जायो।
जों बयबो मिथिखागौ ओरैनोथ' जेनेबा सासे उन्दै गथ' जेब्लानाखि बियो देरनानै बा बा बो बोसोर जानानै फरायसालि हाबजेनो बेखौ माने जोथोन लानो जोंहा गोबां जेनेबा दायथ' थायो। नोंथां।
उम नंगौ।
बुंनो थाङोबा जेनेबा बे उन्दै गथ'आ राव जे राय होनोंनायनिफ्राय लानानै जेनेबा फरायसालि हादेननायाव माने गोबां बिदिनो जेनाखि गारजेन बा न'खरनि सुबुंफोर बिथांमोना माने जेनेबा बे गथ'खौ फोरोंनो गोबां बिदिनो ओ
माबा खालामनांगौ आरो जोथोन लानांगौ माबा थायो नालाय। बेनिखायनो गिबि सोलोंथाइ महरै जों न'खर बे न'खराव जेनाखि गार्जेन थायो नालाय। बिथांमोनानो मान गिबि सोलोंथाइ बा गिबि जेनाखि फोरोंनांगौ खौ मावनांगौ जायो आरो नोंथां। दा बेनि उनावहाय जेनेबा फरायसालि सोजेननाय लोगो लोगो बे गथ'आ जेनेबा माबादि बे फरायसालियाव हाबनानै माबादि गियान सोलोंगोन। बा बिमा बिफाया बेनो माबादि गियान होगोन, बिनि सायावहाय गथ'आ बिदिनो मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबाथ' सासे गथ' हिसाबै बियो बांद्राय गोथौ बायदिसिना साननो हाया बेनिखायनो माने जोंनि जेनाखि दायथ' लानांगौ हाबा हिसाबै जोंनि जेनाखि बिमा बिफा बेनावनो थायो आरो गिबियावहाय नोंथां। दा बे गथ'आ जेनेबा लासै लासै बिमा बिफानिफ्राय जाबादि मोजां मोजां गियान बा बिमा बिफाया जाबादि राव रायज्लायो बिनिफ्राय माने गथ'आ माखासे खोथाखौनो सोलोंनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो।
दा बेनि अनगायैबो जेनेबा जेनाखि गथ'आ गावनि थाग्रा बा गामियानो जाया मानो सहरानो जाया मानो बियो गामियाव थायोबा गामिनि जेनाखि बारहावा बिनिफ्राय जानाखि मोजां गाज्रि थासारि बेखौ सोलोंगोन आरो गथ'आ।
नोंगौ।
नोंथांनि बादिबा जेनेबा माबादि जानांगौ जेनेबा सासे गथ'खौ जोथोन लानाया एसे फोरमायदो नोंथाङाबो।
औ सासे उन्दै गथ' सासे उन्दै गथ' होनबाथाय जों बैबादि गथ'खौ बुजियो, जाय गथ'आ उन्दै समाव बयनिबो फोरोंनाय, बयनिबो अननाय, बयनिबो मा होनना बुङो जेनेबा सोरबा गोदै रावजों बुंनाय बेफोरखौ मोनसे नंगौ होननानै साननानै लायो आरो बै समावहाय गथ'आ। जेखौबो नंगौ थार होननानै सानना लायो आरो। बिसोरहा जेबो मा होनना बुंनो बिसोरहा जेबो ओरैनो बुंदों होननाय जेबो बुजिनो रोंनाय बेफोरबायदि मोनसे माबाया थाया आरो ना जेनेबा आखुवा थाया आरो बै समावहाय। बिसोरखौ सोरबा ओरैनो माबाफोर बुंदोंबाबो बेखौबो बिसोरो नंगौ होनना सानो। साननानै लायो आरो बै समाव उन्दै समावहाय
औ
थिग बेफोरबायदिनि थाखाय जोंङो उन्दै समाव सासे गथ'खौ जोंङो जानला मोनानला ओरैनो माने माने बुंलाबायनाङा आरो खायसे गाज्रिफोरखौ बा माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ आरो बा खायसे थायो नालाय ओरैबायदि गामिनिनो नोंसोर बाबाया मा खालामदों जेनेबा बहा थांदों थांलाय माने माबाखौ ओरै बुंना फैलाय ओरै बुंना फैलाय होनलाबाय हैनोखायसो नङा होनबा? दा बैफोरबायदिबो बुंनायाबो मोनसे जोंनि समाजनि थाखाय गाज्रि आरो फ्राय सासे उन्दै गथ'आ जि बुंङो बेखौनो लायो नालाय बेनि थाखाय जोंङो ससे सुबुङांनो जा समाजनि सुबुंङानो जा बा गावनि बिमा बिफायानो जा गथ'फोरखौ माने से मोजां लामाजोंसो माने बुजायनो नांगौ बा फोरोंनो नांगौ आरो ना? उन्दैनिफ्रायनो बेवहाय जोंनि गावनि बिमा बिफाल' नङा जोंनि समाजनिबो गोबां माबा थायो आरो बिबान थायो आरो सासे गथ'खौ मोजां खालामनायाव नाथाय दा बिमा बिफानि बेलायाव बुंङोब्ला बिमा बिफायाथ' अरायबो मोजां होनो लुगैयो नङा होनब्ला? बिमा बिफायाथ' मालाबाबो गावनि गथ'खौहाय ओ ओरैनो बुंनानै मायै माब बाय बायदिसिना खामानिखौथ' मावनो थोनलाबाया नङा होमबा? जेरैबायायदि सासे गामिनि समाजारि सुबुंनि सासे सानना हनो बांद्राय रोङै सुबुंङा बेफोरबायदि माने नंथारै बाथाफोरखौ बुंनानै गथ' सासेखौ माने गियान गैयि बाददि खालामो आरो ना बेयो मोनसे गाज्रि आरो थिग बेबायदिनो दा आं बिमा बिफानि बेलायाव फैबाय। जेनेबा बिमा बिफायाथ' गथ'खौ मोजां खालामखानोनो नांगौ नाथाय खायसे मा होनदो बिमा-बिफाफोरा जोथोन लानो रोङां आरो ना गथ'खौ गथ'खौ जोनोम होबाय नाथाय बेखौ जोनोम होनानै गाव गोसोबायदि गेलेबाय थानो होनाय बा बहाबा बेरायनो थांनो होनाय गथ'फोरजों गोजान गोजानाव जेनेबा अबावबा दैमा-दैसाफ्राव दुगैनो थांनायखौ जेबो थाल लाया बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि आरोना नोंथां।
औ नोंथां
जोनोम होखांनायनि उनाव सासे गथ'आ बबाव थांदों अबाव थाङाखै सोरजों गेलेदों सोरजों गेलेयाखै बा बियो फरायसालियाव थांनानै मा खालामहैदों बेफोरखौ जोंङो मोजाङै लानांगौ जायो आरो नोंथां। उननि समाव जों गोबां नु बोबाय आरो गोबां खोनाबोबाय जे सासे गथ'हा अबावब सोरो जोंबा बेरायनानै दैयावहाय गब'हैनाय बा लामा सामायावहाय थांनानै गारिफोरजों सौग्रावहैनाय बेफोरबायदि गोबां नुयो आरो खोनायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
थिग बेबायदिनो जों बेफोरखौ जोथोन लानांगौ लोगोसे फरायनायाव जोंङो बेयो फरायनो हादोंना हाया खै बा रोंदोंना रों रोङाखै। बे बेनो मानि गोनांथि जानानै दंङो ना टिउसननि गोनांथि जानानै दङो ना फोरोंगिरिनि मोनसे जोथोन लानायनि गोरोन्थि जानानै दङो। जों बेफोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां उन्दै समावहाय
औ औ
आरो खायसे गथ'फोरारा ओरैबायदि खायसे गथ'फोरजों मोजांङै खायसे गथ'फोरा बुंनो लाजियो जेरैबायदि उन्दै गथ'फोरा गाव माबायदि देहाया देहायारि जेंनाजों भुफिननानै दंङो बेफोरखौ बुंनो रोङां आरो खायसे गथ'फोरा
औ औ
बो जोङो बिसोरखौ जोथोन लानांगोन आरो बे उन्दै गथ'आ माने ओ खारलिं खारला अबावबा सान्दुं गोसा अबावबा अखाफोर सि जानानै बा लोमजानाय बायदि जानानै दङ नामा बे खौबो जों जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां।
औ औ
ओम दा नोंथांनि बेलायाव आरो बेबाय दिनो माबाफोर जोथोन लानायनि बागै दंबावो नामा नोंथाङा बुंजागोन आरो
औ औ नोंथां जेनेबा बुंनो थाङोबा नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा बेफोर खेला दु लाबा बबावबा थांनाय बा बबावबा नुवा नुस्लाबा गथ'खौ बिमा बिफाया जोथोन लाया लागासिनो अबावबा गथ'फोरा मिथिया नालाय थांब्रबला बायो दसेनो दसेनो बिसोर गारि-मथर फैनायखौबो मिथिस्लाबा बिनिखायनो नोंथाङा बुंनाय बादि नोंगौ जोथोन लानांगौ आरो गथ'खौहाय दा बुंनो थाङोबा सोलोंथाइनि बिथिङावबो बिदिनो जानानै दं जोंनि गेजेराव जेनेबा आं गामि ओनसोलनिखौनो जेखौ नुदों आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां।
औ नांगौ
जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव जेनाखि जोंनि बर' मिडियामजों फोरोंनाय बिमा-बिफा एबा गारजेन बिथांमोना मानि गावनि गथ'खौ बांद्राय जोथोन लाया आरो बुंनो थाङोबा आं एगजामपोल महरै जेनेबा इंलिस मिडियामाव फोरोंनाय सासे गथ'नि गारजेन बेखौनो बुंसै बिथांमोनखौ जों नुयो जेनेबा सोरांनायनिफ्राय लानानैहाय बिसोरनो फोरोंनाय फोरोंनायनि अनगायैबो जेनेबा बिसोरनो जाहोनाय जाहोनायनि अनगायै एक्सट्रा टिउसन होनाय। टिउसन होनायजों लोगोसे गथ'खौ फरायसालियाव दोनलांनाय थिग बेबदिनो गयोबा बेखौ टिउसनाव सोबावनाय आरो न'आव फोरोंबावनाय बेफोरबायाददि नुयो आरो नाथाय जोंनि जेनाखि बर' बिजोंजों फरायनाय मानि जोथोन लाया आरो जेनेबा बिसोर इंलिस मिडियामनि फरायसाफोरखौ गोरों होननानै डाइरेक्ट सानखायो। नाथाय बिनि आन्दोआव जे दङ जेनेबा बिसोरनि बिमा बिफाया गथखौ जोथोन लानायाव माबायदि खस्थ खालामदों बे बेफोरखौ नुवा आरोना नाथाय बिसोरो सानो इंलिस मिडियामाव फरायबानो गोरों जायो होननानै सानो। दा जोंनि जेनाखि नैबे बर मिडियामजों फरायनाय बेवहाय माने जोंनि जेनाखि गारजेन बा बिमा बिफा बिथांमोना बांद्राय जोथोन लाया आरो सोरांनायनिफ्राय ज बा नायोबा जों नुनो मोनो गथखौ डाइरेक्ट फरायनो थिनगोन फरायबा फराय फरायाबाथा बेफोरबायदि जेबो खाथियाव थानानै जफानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोना आरो
नोंगौ था
दा बुंनो थाङोबा जोंहाबो जेनाखि गामि ओनसोलाव थानाय गार्जेनफोर माने जोथोन लानांगौ आरो जेनेबा गथखौ सोरांनायनिफ्राय लानानै फोरोंनांगौ फरायनायाव थाफानांगौ बिदि खालामोबा माने समान जेनाखि रोंगौथि मोनगोन इंलिस मिडियामाव फरायनानै बा बर मिडियाम फरायनानै गासिबो समानखौनो मोनगोन आरो बुंनो थाङोबाथ जेनेबा लेंगुवेजआल डिफारेन्ट जों बेखौ नुनो थाङो नाथाय गियान सोरजिनायाव एखेखौनो सानो आरो आं
औ नोंगौ
जोंनि जेनाखि नैबे गामि ओनसोलाव थानाय ओ गारजेन फोर माने एसे जोथोन लानायखौ आं खमखौ नुयो आरो जायनि जाहोनाव माने गथफोरा गावनि गोसोबादि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
दा जों बेफोरबादि जेनेबा गोरोंसिन बुङा लाबा गावबो जुदि ओ गुबुनफोरबादि खस्थ खालामोबा फिसाखौ फोरोंनो माने अटमेटिकेलि गावनि गथ थआबो गियान बा गोबां बिदिनो गोजौ सोलोंथाइ मोनहैगोनखौ आं सानो आरो नोंथां। दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा जेनेबा सोलोंथाइनि आ सायाव जेनेबा गथफोरनि सायाव
जों आं बेनि सायाव ओ फंनैसो बुंनो सानबावदों आरो नोंथां जोङो ओ बिमा बिफाखौ बुङालाबासिनो जों समाज जारिनि थाखाय बेखौ लानानै बुंनोसै आरो जेनेबा जोङो समाजा समाज निबो गोबां माने आखाइ थायो आरो जेनेबा जों सासे गथखौ जों मोजां खालामनो थाखाय दानि जुगावहाय मानोना गासिबो बिमा बिफायानो मोनसे मा होनो गोरों जानानै फैखाया नालाय दानि जुगावथ सोरबा सोरबा बिमा बिफाया फरायनायखौ कमप्लेट खालामालासिनो गावनि गुन गोनां ओ मेलेमखौ बाहाया नङा होमबा? बिसोरो मा गथ खौ जोनोम होबाय बेनि बा बेनि उनावहाय बेसेबांबा जोथोन लानांगौ बेनि बागै एसेबां माने गि यान थाया आरोना बेनि थाखाय जों समाजखौ जोंनो मानो नांगौ नङा होमबा? समाजखौथ जोंनि मोनसे गामिखौ मोजां खालामनो थाखायसो नांगौ नङा होमबा जोंनो समाजखौ बेनि थाखायनो जों समाजनि खायसे मानसिफोरा जोंनि बे गामिखौ मोजां खालामनायाव हेफाजाब होनांगौ जेरैबायदि गथफोरखौनो मोजां खालामनायाव नङा होमबा
औ
सम मोनबाथाय जोंनि लाइमोनफोरा बैफोर उन्दै उन्दै गथफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों फैनो थाखाय बिसोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बा ओ रां गैयै बा फ्रियावनो जोङो बिसोरखौ माने सोलोंथाइ होनो नाजानांगौ आरो माने दसे दसे सोर हायो बा माख समाव हायो दा दानि गोलोम बोथोर समावथ बेफोरखौ दं हाखायो नङा होमबा? मोनफ्रोमबो गामियावनो खुङो जानांगौ जायखौ बुङो कचिं फ्रि कचिं होनना बुङो नङा होमबा? सामार कचिं दा बेफोरबायदि कचिंफोरखौ खुंनानै बेवहाय मोजां गियान होनांगौ मोजां फोरोंनांगौ जेसे हायो फोरोंनांगौ नङा होमबा बेनि गेजेरजों जोङो सासे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मोजां लामाजों लाबोनो हायो आरोना
औ औ
जों आं गोबां नुबोबाय नुबो बाय आरो जोंनि एरियायावहाय नोंगौ माने बेफोरबायदि फ्रि कचिं होनायफ्राय गोबां गथ'फोरानो इसे नङा इसे माने बुजि मोनो बा रोंबोयो आरो ना गोबाङानो माने बेजों लोगोसे बेफोरावहाय बेबायदिनो खुंनानै मोनसे बादायलायनाय होनो नांगौ बादायलायनाय होयोब्ला बिसोरनाव माबा मोनसे जुदि मा होनना बुङो बान्था मोनोब्ला बिसोर गोजोननाय मोनो आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दा बेफोरबायदि